हेल' नोंथां।
ओं नोंथां खोनोनादों।
औ नोंथां खोनादों नोंथांनिसिम आंनि आवाजा खोनायैदों ना नोंथां? अ-अ -अ। बिदिब्ला नोंथां गिबियावनो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ-औ नोंथां आंबो नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायखौ जासिहरबाय।
औ नोंथां जागोन बिदिब्ला नोंथाङा-नोंथाङा दायो फ्रियावनो दं ना?
औ नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथां आं नोंजों मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजों आं दान्दिसे सम सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा हागोन ना?
औ-औ हागोन दे नोंथां दे बुंलाय मा-मा रायजलायनो नोंथां?
औ बिदिब्ला नोंथां आङो जोंनि ओ बर' हारिनि आबाद फोथारनि सायाव आङो फंनैसो नोंथांजों सा सावरायनो होननानै सानदों ओ नोंथाङा सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ-औ सार हागोन नोंथां।
बिदिब्ला नों औ-औ नोंथां। बिदिब्ला जोङो आबाद फोथारनि सायाव जागायनोसै ना नोंथां।
औ-औ जागोन दे
औ ओ बिदिब्ला जोंनि बर' हारिनि आबाद फोथारा गोदो माबायदिमोन आरो दाबा दायो माबायदि सोलायनो हमखो गोदोनि ओमफ्राय माबादि ओ आथिखालाव चेन्स जाबोखो जों बिनि सायाव फंनैसो सावरायनो सैना नोंथां दा गोदो आबादा जाहैबाय जों गोदो आबै आबौमोननिफ्राय बा आजै आजै समनिफ्रायनो जोंनि आबाद फोथारा जाहैबाय गाहाय आबादानो आसामनि ओ जोंनि ओ बर' हारिनि गाहाय आबादानो जाहैबाय माइ आबाद नङामा नोंथां
नंगौ-नंगौ
औ-औ दा जोंनि माइ आबादजोंनो जोङो ओ गाहायै थांनानै दं आरो दा जोंनि माइ आबादजों लोगोसे जोंहा थाबाय ओरैजाय ओ न'खराव बायदिसिना मैगं थाइगंनि खेथि आबाद बा जोंना ओरैजाय ओ ओ थाव बायदिसिना दिरुननायनि गाहाय आबादाबो ओ जोंनाव दा आथिखालाव सोलिनो हमदों नाथाय गोदोनि समावहाय जोंना एसेबां बेबायादि गैयामोन गोदो मा दंमोन अ खल जोंनाव ओ माइ आबादानो गाहायमोन आरो। जोंना माइ आबादजोंनो गोदोनिफ्राय थांनानै दंमोन। नाथाय आथिखालाव आथिखालनि जुगावहाय बेबादिल' नंलिया माने एसे सोलायनो हमबाय आरोखि माने गोदो माइ आबादमोन नाथाय आथिखालाव बेवहाय माइ आबादजों लोगोसे गोबां-गोबां रोखोमनि ओ जोंना जिथु ओ आबादनि खेथि दिहुननाय आयदा बे आयदाया माने सोलायबोनो हमदों आरो दा जौगाबोनोबो हमदों। ओ बेफोर जाहैबाय जेरैहाय जोंना आथिखालाव थाबाय साहा बागान बेबो मोनसे आबाद जाहैबाय आरो ओरैजाय जोंना मैगं थाइगंनि आबाद आरो जोंना ओरैजाय ओ मा होनगोन बायदि रोखोमनि माने ओ फालांगियारि आबादबो जोंनाव दा आथिखालनि जुग मावनो हदोंसै आरो। दा गोदोनिफ्राय जोंनि नैबे आथिखालावहाय ओ गोबां रोखोमनि आबाद मावनायखौ जों सोलायनायखौ नुनो मोनदों। आरो जेरैहाय ओ जोंनि आथि गोदोनि आरो आथिखालनि बे समनि सोलायनाया एसे आलादाबो जादों आरो माबेबा मोनसेया मोजां जादों माबेबा मोनसेया गाज्रि जादों गोदोहाय मामोन जोंनि आबाद फोथारो होमबा जोंना गाहायै माइ दंमोन बे माइ आ बादाहाय जोंना गोदोनि समाव मामोन ओ बोथोराबो गोदोनि समावहाय मोजांमोन। नांगौबायायदि अखा हायोमोन नांगौ बदि दैनि राहा मोनोमोन। आरो जोंना गोदोनि समाव मा सान्दुं बान सान्दुं सानला माने बार गेबेंनाया एसेबां गाज्रि नङामोन। आरो आबहावाया मोजांमोन नाथाय आथिखालावहाय मा जादों ओ गोबां रोखोमनि बिदुं दुंनायजों लोगोसे जोंना दा थानो हायै ओ बा जोंना आम जिथु माइ आबाद मावनाय सम बे समावहाय जोंना दुब्लियाव ओंखारनोबो हालायै जादोंखै आरो माने गरमा। बेबादि ओ बिदुं दुंनायनि जाउनाव माने हायाबो रानख्रावनो हमदों। आबाद खेथियाबो एसे गाज्रि जानो हमदों बा जोंनि नैबे आथिखालनि समावहाय नांगौ बायदि अखा हायैनि जाउनाव जोंना दा ओ माखासे जायगाफोरावहाय माइ गायनो मोनाखै बा जोंनि गाहाय आबाद खौबो जों मावनो मोनि नुनो मोनदों आरो आथिखालाव
औ औ
जायनि जाउनाव गोरान गोरान जायगानि हायावहाय जोंना बांसिनानो माइ आबादखौ मावनो मोनैखौ जों नुनो मोनो। ओ जायनि जााहनाव माने जोंना आबाद मावनायनि हाराबो एसे खमायलांनो हमबाय। ओ नांगौबायायदि अखाबो हालिया आरो जोंना बे ओ गोबां रोखोमनि इन्डास्ट्रियेल आरो ओरैजाय जोंना बिदुं बांनायनि जाउनाव जोंना हायाबो रानख्रावजोबनो हमबाय ओरैजाय आरो हासार गैयि हा जाबाय बेबायदि गोबां रोखोमनि जेंनाजों जोंङो आथिखालाव सोलिनायखौ जों नुनो मोनदोंसै आरो। दा नोंथांमोननि खै जा माबायदि सोलिदों आबादनि आरो गोदो माबादिमोन आरो आथिखालाव माबायदि सोलायनो हमखो आबादनि बागै नोंथां खौ आं फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां।
औ औ नोंथां औ आबादनि बागैथ' नोंथाङानो अम जोब गासिबोखौ फोरमायलांजोबखाबाय दा आंनि नुनायाव जेनेबा गोदो समावहाय जों बर'फोराओ गिबि गाहायै जों माइखौनो मावोमोन दा आरो बै समावहाय बर'फोरा ओ‌ मोसौजों हालौवोमोन आरो जोंनिब आबाद फोथारखौहाय। बै समावहाय जोंहा जेबो बिबदि गोनोखोआरि जेनेबा आथिखालाव बाहायनाय ट्रेक्टरफोरथ' गैयामोन नालाय बै समावहाय
बै समावहाय जेनेबा बर' नखरहा फुंनि खोमसियावनो सिखारनानै दावउला गेसेेरनायावनो सिखारनानै जेनेब्ला ओ फुङावनो खोमसि खोमसियावनो मोसौखौ दुब्लिसिम होलांनानै जों हालेवनायखौ नुनोमोनो आरो नुनो मोनोमोन आरो।
औ -औ नोंथां औ।
औ बै समावहाय ओ मावग्रा जेनेबा खदाल खदाल बायदिसिना लानानै बिदिनो ज' ज'यैबो जों मावलायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो।
औ -औ।
बै समावहाय जेनेबा मोसौजोंथ' एथबां एरा नालाय जेनेबा हालेवनायाहाय थ' बिनि थाखायनो माने मोसौजों ओ हालेवनायखायनो माने गोबाव समनिफ्रायनो हाखौ हालेवग्रोखानांगौमोन आरो जेनेबा माइ गायनायनि बिदिनो गोबां समनि सिगांनिफ्रायनो हालौखानांगौ जायोमोन आरो हाफोरखौहाय।
औ - औ।
औ आरो मालाबा समावहाय जेनेबा न'खरसेया हाख'वाबाथाय ओ गुबुन न'खरसेया बिदिनो लोगो नांलायनानै ओ मोसौ लानानै जेनेबा हालेवनानै हेफाजाब होलायलायनाय लायोमोन आरो।
औ -औ।
औ आरो बै समावहाय ओ मा होनगोन ओ आओ जेनेबा आबहावाफ्राबो एथबां गाज्रि नङामोन नालाय बै समाव जोंहा अखायाबो नांगौ समावनो हाबाय थायोमोन औ आजिखालावसो दायो नै जों नुनो मोनो अखाफोरानो माने मोजाङै हाला आरो जेनेब्ला हाबाथाय हाबाय थायो आरो हायाबाथाय खरान नुनानै जानानै होयो आरो। दा जोंना बेफोर आबहावा सोलायनायनि थाखाय बेफोरबायदि जालांबाय आरो। दा बै समावहाय औ जोंहा जांख्रा जानाय बो नुयोमोन जोङो गोबां आबा माइ आबाद मावनायफोरावहाय जेब्ला जोंहा औ जेब्ला गायै - गायै जोंहा जेब्ला माइया जोबथा दिन फैयो ऐदिनखालि जोंहा बेखौ जांख्रा होननानै फालिनाय जायोमोन आरो बेवहाय जेनेबा ओ गायहोग्रा न' बिगोमायाहाय बिदिनो ज' मानसिफोरखौ लेंलायलायनानै बिबदिनो ओ माइफोर गायनानै लास्टावहाय बिदिनो ओंखाम बेदर फिसा बायदिसिना जालाय लायोमोन आरो।
औ - औ।
बिदिनि थाखाय जोंहा बर'नि समाजाव खौसेथियाबो दङमोन आरो।
औ - औ।
औ आथिखालावथ' जोंहा मोसौजों एवनायखौ जों नुुनोनो मोनलिया दायो जोङो ट्रेक्टरखौनो बाहायनाय जायो।
औ।
गोनोखोआरि जेनेबा मुगाया दावगाबाय नालाय जोङो ट्रेक्टर खौ लानानैनो जेनेबा जों गो जोबोद खम समावनो जों हालेवनानै माइ खौ गायनो हायो आरो जोङो जेबो खस्थ खस्थ'बो गैला जेनेबा ट्रेक्टरजोंथ' जोङो नै आथिखालाव खनथाम एवनानैनो जोङो आरामसे गायनो हायो आरो नोंथां।
औ नोंथां औ
औ आरो बियो जोबोद थाब जायो आरो जेनेबा जोङो ओ सानसेयावनो जोङो गोबां बुरजा हाफोरखौ जों फोमोननानै माइफोरखौ जों गायनो हायो आरो।
औ औ नोंथां औ।
औ दा नाथाय आजिखालावहाय जों नुनो मोनदों जेनेबा सुबुं अनजिमायाबो बांबाय। बिनि थाखायनो जोंहा आबादनि ओ नांगौथियाबो बांसिन जाबाय बिनि थाखायनो बोसोरावनो खननै खनथाम गाहाम आबाद मावनायफोरखौ जों नुयो आरो जेनेब्ला।
औ औ नोंथां औ
ने बिनि थाखा- यनो जोंहा हाफोराबो जोंहा ओ इसे गाज्रि जालांनो हमदों। आरो जोंहा बांसिन आबाद नांगौनि थाखाय जोङो हासारफोर बाहायबाय मुलिफोर बाहायबाय बेफोरनि थाखाय जोंहा लासै लासै हाया-हाया गाज्रि जालां जाबोनो हमबाय दायो आजिखालावहाय दा जों नुनो मोनो माने गोदो जा बायदि माइ जायोमोन देग्लाय माने माइफोरा दानि समावहाय बिबदि जाला आरो माइफोराहाय।
औ औ
औ माने जोङो हासार नङाबानो जों माने आबादफोरखौ मावनो हाला होननानै बुंनांगोन आरो आजिखालिहाय
औ आरो गोदोहाय जेरै जोङो ओ गायनानै दोननाय ल'जोंनो जोङो माइखौ गोबां रोखोमनि मोननो हायोमोन। नाथाय आथिखालावथ' जोङो दा माइ गायनानै दोनबाबो एम्फौ फोरा ओ बासा लानो हमदों बा एम्फौफोरा जानो हमदों बेफोरबादि गोबां रोखोम- नि नाङा-बाङा मा होनगोन जेंना सोमजिनो हमदों आरोखि ना।
औ औ नंगौ नोंथां
आरो गोदोनि समावहाय मा मोननो बेमार-आजार जेबो गैयामोन माइनि। नाथाय आथिखालावथ' ओ गोबां रोखोमनि बेमारखौ जों माइ आबादावबो नुनो मोनसै। आरो ना नोंथां औ।
नंगौ‌ नोंथां। दा नै नोंथां जोंहा समाबो जाबोलायबाय
औ नोंथां औ
औ दा होनबा जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ उननि समावहाय नोंथांखौ आं फिन खनसे लोगो मोनफिनगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय नोंथां।
औ औ नोंथां आंबो मिजिं थिनाय थाबाय नोंथां।
औ औ बिदिब्ला आ नोंथां मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ फिन खनसे नोंथांनिसिम बावहरग्रोनाय थाबाय।